नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं बोथोरफोरा माबायदि दा ओरैनो गरम बोथोर जिहेथु माबायदि गरमखौ होदों
औ बिदिनोसै गरमालाय दहाय माने अखा हादोंमोन ओमफ्राय दाबावैसो सान्दुं दुंदो आरोना
हम हम ओरैनो औ नोंथांमोननिथिं आबादफोरखौ गायखांजोब्बाय नामा नोंथां
औ नोंथां गायखांबाय
औ नोंथां दा हाबो न'आव ओखां औ मा होनो बेखौ आबाद बा माइ आबादफोर गायोना
औ नोंथां गायो
औ ओ दा आं नोंथां नोंथांखौ हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथांनियाव आङो मबाइल फन दा जिहेतु मबाइल फन गासैबो सुबुंफ्रानो बाहायजोबो बा गासैनि बो न'वावनो मबाइल फनखौ जों नुनो मोननाय जायो स्मार्ट फनखौ नोंथाङा बे मबाइल फननि सायाव फंनैसो बाथ्रा आंनो मिथिहोनो हागौमोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायलाय मबाइलफोरनि सायाव
औ नोंथां बिदिब्ला मबाइल फन होननो थाङोब्लाथ मबाइलआ बिगियाननि मोनसे गोमोथाव दिहुनथाइ नङा होमबा
औ नंगौ नोथां
औ नोंथां ओमफ्राय मबाइल फनजोंनो जोंङो माने जायखि जाया जाथाय एबा बायदि खबरफोरखौ खम समनि गेजेरावनो माने मोननो हायो आरो
उ उ
औ नोंथां ओमफ्राय मबाइलजोंनो जोङो स्कुल कलेजनि फरायसाफोरखौ बायदि आयदानि गियान सोलोंनाय बो माने मदद खालामो आरो
औ
औ नोंथां ओमफ्राय बुंनो थाङोब्लाथ' मबाइला ओंखारजेननायनिफ्रायनो माने मानसिनि गोबां खामानियानो गुरैयै जाना फैबाय आरो औ नोंथां ओमफफ्राय मबाइलखौ माने गुबैयै बर'फोरा जाम बुं होननानै बुंङो आरो
औ
नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ
औ नंगौ नोंथां मबाइलखौ जानबुं बुङो
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां बिदिब्ला मबाइल एबा जानबुंआ गिबि ओंखारजेननाय समाव माने दानि जुगनि बादि इन्टारनेट सालायनो हानाय बा ओ भिडिअ' बा गान बिदि नायजानाय नङामोन आरो जे
औ नोंथां ओमफाय ओंखारजेननाय समाव माने मबाइलाव फनल' रायजलायनाय जायोमोन बा खौरां खौरांल' लानाय जायोमोन आरो
औ
औ नोंथां ओमफ्राय दा आथिखालाव माने सोलायनाय फैबाय आरोना। दा माने दा बिदिनो आथिखालनि मबाइलजों दानि मबाइलजों माने गोरोबलाया आरो। औ नोंथां। बिदिनो माने आथिखालाव मबाइलजों जोंङो। गोबां खामानिफोरखौबो जोंङो गुरैयैनो मावनो हानाय जानानै फैबाय आरो।
उम उम।
ओमफ्राय जोंङो मबाइलाव। फेसबुक वाटसप इउटुब बायदिफोरखौ बो माने बाहायनो हायो दानिया।
औ
औ नोंथां ओमफफ्राय वाटसपआवबो जोङो माने बिदिनो लोगोफोरजों बा सिनायनाय मानसिफोरजों भिडिअ कल बा मेसेज बा कल रायलायनो हायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय जोङो इउटुबावबो माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय। भिडिअसफोर नायनो हायो।
औ नोंथां नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथांनो फोरमायनानै आङो मबाइल फननि सायाव नोंथांनो आं एसे फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन। आंहा जा मबाइल फननि सायाव जाखिनि मिथिनाय दं नोंथांमोना बेेखौनो फोरमायनो लागोन। जों मबाइल बुंङोब्ला मबाइला जोंनिया आं बिदिनो थाबैनो बा दसे समनि गेजेरावनो बा जों बेखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव खौरां हरनो बा खौरां लाहरनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो। गोदोनिफ्रायनो जोङो बेखौ बाहायबोदों। ओ गोदोनि फना बा बिदिनो दानि बायदि स्मार्ट नङामोन। जेराव ओ बिदिनो जानाया गासिनियावबो दा न'खर न'खर थायो। बा बिदि बिदिनो जों गासिनाबो साफा गंफा बिदिनो थानायखौ जों नुनो मोनो। गोदो बेबायदि न'आव गंसे थायोमोन बा मोन मोनसे जायगानिफ्राय फ्राय गुबुन मोनसे जोङो जायगायाव बिदिनो खौरां लाहरनो थाखाय। जों बिदि टेलिफननि जोङो इउस खालामोमोन आरो। बा टेलिफनाबो औ बिदिनो टेलिफना जेनेबा गुबुन मोनसे ओ माबा गुबुन मोनसे बा मोनसे जायगायावल' थायोमोन गासैनिबो बाहायनायनि थाखाय। सुबिदानि थाखाय मोनसे जायगायाव बेखौ बानायहरनानै दोननाय जायोमोन आरो। दा बेहाय गोदो माने बिदिनो खावरि सोनानै बेखौ बाहायनाय बाहायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों। बा बिदिनो मोनथिबोदों आरो। ओमफ्राय सम बाग्लायनायजों लोगोसे गोबां बेफोरबायदिनो बिगियानगिरिफोरा ओ बिदिनो ओ गा बिदि मा होनो बेखौ सुबुंफोरखौ मोनफ्रोमबो खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय। बा सुबुंफोरनि गासिबो खामानियाव जों सुबुंफोरा थाबैनो हेल्प मोननो थाखाय बे मबाइल फनखौ बिदिनो वेरलेसनि जागायाव वारलेस बानायबायनो बानायना होबाय आरो बा गोदोथ' बिदि बिदिनो ओ हा सिंजोंजाय थार हरनानैसो बिदि ओ फन रायलायनो हायोमोन नालाय दाना नाथाय इनथारनेट बाहायबाय जेराव जोङो बेफोरबायदि हा सिंजों जेबो थार हरा आरो बेफोरबायदिनो ओ फन बुङोब्ला जोंनिया फन दानियाथ' जोङो मबाइल फनजोंनो बा स्मार्ट फनजोंनो गासैबो खामानिखौनो मावनो हायो कलेजनि खामानियानो जा बा गुबुन मोनसे बिथिंनि खामानियानो जा माने बा सोरनोबा माखासे सुबुंजों डाटा हरनो थाखाय जों मबाइल फननिनो इउस खालामनाय जायो दा स्मार्ट फना जोंनो गोबां हेल्प होदों आरो स्टुडेन्टफोरनो बा बिदिनो सोरखारि खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बा बिदिनो जोङो गासै सैबो ओ ओरैनो इनथारथेनमेन्ट खालामनोबो जोङो बे मबाइल फनखौ बाहायनाय जायो बेबायदि ओ
फोरावबो बाहायनाय जायो आरोना जेरै ओ ओ इ कमार्स इ बेंकिं इ लारनिं ओमफाय टिकेट दाननाय बायदि बायदि माने खामानिफोरावबो ओ मबाइलनि हेफाजाबजो जोंनो मावनो हायो आरो दानिया औ ओमफाय मबाइलफोरनि गेजेराव ओ गोबां माने गुबुन गुबुन मुं दोङो आरोना जेरै ओ नकिया रियेलमि सेमसां ओ रेडमि वान प्लास, आइफन, लाभा ओमफ्राय मटराला टेक्न' माइक्रमेक्स बायदि बायदि माने मुंफोर दोङो आरो मबाइलनि
हो हो हो
औ नोंथां ओमफाय जोंङो ओ मबाइलखौ माने बांद्राय बाहायोब्लाबो देहानि गोबां ख'हा जायो आरोना
औ
औ नोंथां मबाइलखौ जोंङो माने ओ ओ बांद्राय बाहायोब्ला गोबां ख'हा जायो जेरै ओ उन्दै माने बैसोनिफ्रायनो बेखौ बांद्राय बाहायोब्ला माने मेगननिबो आरो मेलेमनिबो ख'हा जायो आरो
औ जेरै रेडियेसन बारायनायनि थाखाय
औ नोंगौ नोंथां
औ ओमफाय नाथाय बे माने जोंनि बाहायनायनि सायावसो जायो आरोना
हो हो हो
औ नोंथां जेरै जोंङो माने ओ मोजांनि लामायाव बाहायोब्ला मोजांथिं थांनो हायो आरो मबाइलजों ओमफाय गाज्रिथिं बाहायोब्ला गाज्रिबो ओ जानो हायो मानसिया
औ
औ नोंथां जों माने गाज्रिथिं बुंनो थाङोब्ला थ' ओ मबाइलनि गोहोमनि बागै बुंनो थाङोब्ला माने ओ नोंथांङाबोथ' मिनथिखागौ जानांगौ आथिखालाव माने फरायसाफोरानो माने फरायनायखौ नागारना ओ अनलाइन बा रंजानाय-बाजानायजों माने बांसिन मुखुब जानानै थायो आरो
औ औ औ
औ ओमफाय बिदिनो गोबां माने सुबुंफोरानो बेवहाय मुखुब जानानै थायो नालाय बेनि थाखायनो माने गावनि आंगो बा सोमोन्दोनि मानसि आरो खाथि खालानि ओ मानसिफोरजोंबो मानोना आनज्रायलांदो आरो ओमफाय गावनि न'नि मानसिफोरजोंबो बारा राय ज्लाय बांलिया आ दानिया
उम
औ नोंथां ओमफाय बेजों लोगोसे ओ गोबां सुबुङानो माने ससियेल मिडियायाव खौबो माने मोजां खामानियाव बाहायालासिनो समाजखौ गुबुंले खालामनो हमदो आरो
औ औ
औ
जोंङो दानायाथ' ससियेल मिडियानि
माने मबाइ बाहायनायाव सांग्रां जानांगोन आरो
उम उम
औ नोंथां
औ' नोंथांङा मायबा बुंबावगोन नामा
औ नोंथां बुंजागोन
दे अब्ला बुंबाय था नोंथांङा
माने ओ मबाइलखौ जोंङो मोजां फारसे लायोबा माने ओ बायदिसिना ओ माने जौगानायनि फारसेबो आगान सुरनो हायो आरो ओमफाय गियानबो फुवारनो हागोन ओमफाय मबाइलनि बाहायनायजोंनो मानसि बिसिनि खामानियाबो माने जोबोद गोरलै जानानै फैबाय आरोना आथिखालाव
उम
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो न'आव जनानैबो माने दानिया ओ अनलाइन हाथाइ बायदिफोर खालामनोबो हायो आरो ना गुबुन गुबुन वेबसाइटफोराव
होम होम
औ नोंथां जेरै जोङो फ्लिपकार्ट मेन्ट्रा मिश' साबाना बिदिनो गोबां माने अनलाइन सशपिं एपफोर दङ आरो ना
होम होम
औ जायनि गेजेरजों जोङो माने न'आव थानानैनो बा जनानैनो सपिंबो खालामनो हायो आरो
होम होम
औ बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव इन्टारनेट नोङाब्लानो माने सोलिनाया गोब्राब जानानै फैबाय होनजायो आरोना
औ
औ नोंथां मानो होनबा जोंङो माने गासै खामानिखौनो मावनो थाखाय अनलाइन जायो आरोना अनलाइननि गेजेरजोंनो खामानिखौ मावनो गोनां जायो आरो दानिया औ ओमफ्राय नाथाय माने ओ इन्टारनेटनि थाखाय बाहायनाय टावार फोरनिफ्रायबो माने गोबां माने खहा जानाय खौ नुनो मोनो आरो ना
होम
औ नोंथां जायनि जाहोनाव माने दाउफोराबो खायसे खायसे दाउफोरा माने गोमालांनो हमदो ओ इन्टारनेटनि जाउनावनो
औ नंगौ
औ नोंथां मबाइलनिफ्रायबो माने रेडियेसन गयो नालाय बेखौ जोङो माने उन्दुनाय समफोरावबो खाथियाव दोननो नाङा आरो
औ
औ नोंथां एसे गोजानाव लानानै उन्दुनांगौ औ नोंथां
जोङो थोंथां आं नोंथांनिफ्राय मोनथिबावनो हाबायदि बा जों आं दा गुबुनफोरखौबो जों नुदों जेनेबा मबाइलखौ जों लानानै खायसे दा फरायसा बिथांमोनहा मोजां खामानियाव बाहायालासिनो गुबुन बायदिसिना खामानि फोराव बाहायलाबायनानै माने गावनि गोनांथि समखौ माने बिदिनो गाज्रि खालामनायजों लोगोसे गाज्रि हुदाबो सोलोंलांनो हमदों आरो बिदिनो मबाइलनि अनगा थानो हायि जादों बिदिनो मबाइल बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव मेगननि नुथाया एसे खमायलांदों ब्रेनाबो नस्थ' जादों बा बिदिनो जोङो मबाइलखौ नांनाय खमायावसो बाहायनांगौ आरो जेनेबा जों माबा मोनसे सोलोंनो गोनां दं मबाइलनिफ्राय दानियाथ' जोङो मबाइलाव जोङो गुगोलाव जोङो बुना होबानो सारस खालामबानो जों बुहुमनि गासैबो खना खनला गासैखौबो जों नुनो मोनजोबो बेनिखायनो जोङो बेहाय जों मायबा मोनसे जोङो एन्सारफोर नागिरबा बा जों मायाबा मोनसे मोन्थिनो लुगैबासो जों माने मबाइलखौ बाहायनांगौ आरो आरो बिदिनो जानला मानला जेनेबा गेमफोर गेलेलाबायनानै जोङो ब्रेमखौ नस्थ' खालामना लायोबा नाथाय जोंनिनो खहा जागोन आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों
औ